हेल'
ओ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां।
अ ओ दा आं नोंथांजों माखासे ओ बर'फोरनि गहेना गाननायनि बागै रायज्लायनो सानदोंमोन, रायज्लाय जागोन ना?
औ नोंथां रायज्लाय जागोन।
ओ बिदिब्ला आं जागायग्रोनोसै
ओ।
ओ। दा बर'फोरनि गहेना होनबा ओ गहेना एबा गहेनाखौ जों लो होननानैबो मिथियो। दा गहेना एबा लोआ आइजो माहारिनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोनांथार मुवा एबा बेसाद। गुबैयै गहेनाखौ आइजोफोरा गानो।
औ।
गहेना गानाब्ला आइजोफोरनि गोसोआ बा सोलेरा आबुं जानाय बायदि मोना।
औ।
ओ गहेना गानै हिन्जावफोरखौ गोरिब दुखुथिया होनना साननाय जायोमोन। गोदो गोदाय ओय अदेबानि धोनि न'खरनि हिनजावब्लाबो रान्दि हिन्जावा गहेना गान्नायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जायोमोन।
औ।
औ नाथाय गहेना गाननायखौ होबथानाय बिदि जेबो नेम गैया। दा बर' हिन्जाव फोरा माखासे गोबां रोखोमनि गहेनाफोरखौ गानोमोन जेरै ओ खोमायाव गानोमोन। गन्थंआव गानोमोन, गोदोनायाव गानोमोन, आखाइयाव गानोमोन। बेबादिनो ओ बर' आइजोफोरा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माखासे गहेनाफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो जेरै ओ बर'फोरा खोमायाव माखासे गहेनाफोरखौ मोन गानोमोन जेरै फुलखुरि, खेरा, जाबख्रिं, थालिं, रला लरा
औ।
ओ जुमखा, बैग्रि बिबार, खेरेन्दाय, बायदि बायदि बेफोरखौ गानोमोन आरो गन्थंवावबो माखासे गोबां रोखोमनि गहेना गान्नायखौ नुनो मोनोमोन। बेफोर जाहैबाय नाखाफुल, नलद, गन्थं बालि आरो दौला।
औ।
आरो गोदोनायाव गानग्रा ओ गहेनाफोरनि बिथोराव जाहैबाय चन्द्रहार बिसाहार, जिनजिरि, लो गुबै आरो आबैलो।
औ।
आरो बेबादिनो आखाइयाव गानग्रा गहेनायानो जाहैबाय बाला आसान, मिथि आसान, बावथि बेबायदिनो गोबां गोबां रोखोमनि गहेना फोरखौ गोदो गोदाय बर'फोरा गानोमोन। बर'फोरा गावखौ बिदिनो बर' आइजोफोरा गावखौ समायखांहोनो थाखाय गहेनाखौ गान्नायखौ नुनो मोनोमोन।
औ बेबादिनो बर'फ्रा बहाबा आलासि जाहैनायब्ला, बहाबा मेलाफोराव थांनाय स समाव बेबायदि गहेनाखौ गानोमोन। दा ओ खोमायाव गानग्रा गहेना फुलखुरि खु खेरा बेनि बागै आं एसे बुंनोसै। ओ फुलखिरिया जाबाय साम' दाहोनाय रोखोमनि गिदिर लद्रायद्राय नायनो दुलुर समायना गोमो गाबनि बेसेन गोसा गहेना। बे गहेनाखौ बैसोगोरा एबा बुरै आरो रांखावरि गोनां हिन्जावफोरा बाहायो। बेखौ सनाजों दायो। आरो बेबायदिनो गोदोनियाव खोमायाव गाननाय गहेनाफोरनि गेजेराव मोनसेया जाबाय ओ जाबख्रिं। जाबख्रिङा जाहैबाय दामजु महरनि जाबख्रिंबादि समायना बेंखन महरनि ओ बे जाबख्रिं गहेनाखौ बांसिन सिख्लाफोरा गानो।
औ।
आरो बेबायदिनो गन्थङाव गानग्रा गहेनानि बिथोराव नाखाफुल दङ। नाखाफुल बियो फिसा महरनि बिबार रोखोमनि सनाजों दानाय रोखोमसे गहेना।
औ।
बेखौ खायफा खायफा समायना गोजों अन्थाइ दाहोना गानो। बेखौ खोमा बिलाइयाव गाननाय जायो।
औ।
आरो बेबादिनो दङ नलद। बेयो रोखोमसे सनाजों दानाय बेंखन महरनि स्लिम गहेना। गन्थं गु गन्थं गुदुं दोंनैनि गेजेराव गन्थंनि मोखाङाव दिन्दाङै गानग्रा लो आरो बेबादिनो मोदोमाव गानग्रा माखासे गहेना दङ। बिनि गेजेराव जाहैबाय चन्द्रहार। ओ बियो सना एबा रुफाजों मिजि मिजि दानाय रोखोमसे गोलाव गहेना। खौ गोदोनानिफ्राय बिखासिम दिन्दां गानो। बिनि फारसे गेजेर जेराव मेडेल एबा लकेटबो होना समायना खालामना लायो। ओ बे रोखोम स सन्द्रहार एबा जिनज्रिखौ रांखावरि गोनां हिनजावफोरा गानसोगारो बेबादिनो बिसाहार जिनज्रि दाहोनानै गानो आरो बेबादिनो मोदोमाव गानग्रा लोफोरनि गेजेराव आबैलोआबो मोनसे आबैलो बिफांनि फिथाइनिफ्राय बे मालाखौ सुनानै गानो। ओ बुद बेगर रोखोमनि बेनि मादानि खिस्लांखौ बख'ना गानो बेबायदिनो थावरि माला बेगर आरि हाथायाव बायनानै माला सुना उन्दैफोरनो गानहोयो दा बिदिनो जोंहा बर'फोरनियाव गोबां रोखोमनि बेबायदिनो आखाइयाव गानग्रा गन्थंआव गानग्रा खोमायाव गानग्रा गोदोनायाव गानग्रा गोबां गहिनाफोर दं। दा बे बे गहेनाफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ
ओ खोमायाव गानग्रानि गेजेराव माख्रिबो दङ। माख्रि फुथि माख्रिया जे बियो सनाय एबा रुफाजों दानाय बेखौ खोमा बिलाइआव नो गानो बेनि अनगायैबो ओ बर' फोरा सनाजों दानाय फासा फल' जझुमखा बैग्रि बिबार केेरेन्डारु खेरुदुल बावला आरि खोमायाव गानग्राल' बाहायो ओ फुथियाबो मोनसे सनाजों दाजानाय ओ बिबार महरनि फिसा बेखौबो खोब खोमाया बिलाइयाव गानग्रा
औ
दु निफ्राय गन्थंआव गाननो थाखाय बुलाख फुल दङ। बुलाबा सना जों दानाइ गथंआव गानग्रा फुलाबो सनाजों दानाय बेबो बिबार महरनि गन्थंआव गानो बि बे मोदोमाव गानग्रा महरै थावबेल जं समा रं बर'सा बायदिफोर दङ बेनिफ्राय जंसमाया बेखौ जिनजिरिजों गुबुन गुबुन रोखोमनि दाल जों बानायो। बे जिनजिरिखौ रं बर'साखौबो माला एबा रुफाजों बानायनानै गाननाय जायो।
औ
बेनिफ्राय आखायाव गानग्रा महरै आसान सांखा बाावथि गंखन आसान बायदि दङ आसथामबो दं
औ
बेनिफ्राय मोथि आसाना बेयो जाहाथेसे गुवार आसान बेखौ सुनाय एबा रुफाजों दानानै सायाव समायना आगर दायो बेयो जोथोन थोनै सादा सिदा आरो जाथोसे ओ खला थायो खलाखौ गैब्ला बेखौ गु गुवार फुवारना जायो बेखौ गाननाय समाव खालाखौ बख'ना आखायाव सोग्रोना उनाव खालाखौ थियै सोफिननाय जायो अब्ला बियो गुवारि थायो। बिदिनो आसान जांखिया बेयो जाबाय लैथोआव मोननाय संख'नि खलथाखौ हाख'नाय बेंखन महरनि गुफुर गाबनि बेखौ हाबा जानाय हिन्जावफोरा गानो आथिखालाव मेसिनाव बानायनाय बे रोखोम आसान हाथायाव मोननाय जायो। ओ हिनजावफोरा फिसाइ थांना थानाय समाव बे आसानखौ गानो। नाथाय फिसाय थै-थैयोब्ला बे आसानखौ गाननाय नेम गैया। जेखिजाया मानो बे आसानानो हिनजावफोरनि फिसाइ दंनाय गैयैखौ सिनायथि होयो।
औ औ।
बिनिफ्राय दङ गंखना सान बियो नायनो मोनथिया आसान बायदिनो। बेयाव गोरा आरो गिलिर। गोदो गोदाय बर' समाजनि गेजेराव जुलिनि थाखाय रायथिनाय समाव बे आसाना जोबोरैनो गोनांथि दंमोन। बेयो गथायैनो गिदिर बेंखन महरनि रुफाजों बानायनाय। बेयो गेजेराव जराबो थायो। बेनिफ्राय आसथाम दङ जोंहा बेयो आसियाव गानग्रा सना एबा रुफाजों बानायनाय रोखोमसे गहेना।
औ।
खौ सरासनस्रा बेंखन एबा रिं महरनि बानायो। समायना आगरबो दाननाय जायो बेयाव।
औ।
गेजेराव गोजौ अन्थाइ एबा फाथल होनानै नायनो मोजां खालामो खायफा थामा एबा बा सोरनि रिंबो गानो रांरि गोनां मानसिफ्रा आसथामाव नि मुथा होनानैबो गानो गहेनाया हि हिनजावनि माहारिनि थाखाय जोबोद लुगैथि मुवा। साफ्रोम हिनजावफोरानो फिसा एबा गिदिर एसे एबा बुरजा जेखियानो जाया। गहेना बुथुमना लायो बेफोरखौ गाननानै धर्म होननानै सानो बेयो हिजावफोरखौ समाय होयो आरो बर' बिमानि नेरसोनबो नोंथाङा दा गहेनानि बादै फंनैसो बुंनानै फोजोबदो नामा?
औ ओ दा आङो ओ खोमायाव गानग्रा गहिनानि बागै एसे फोरमायनोबावसै‌।
औ।
ओ दा बेयाव जोंहा थायो माख्रिबो दङ रोखोमसे बेबो रोखोमसे गहेना ओ बियो सनाबा रुफाजों दाननाय खोमा बिलाइयाव गानग्रा लो। बिनि अनगायैबो बर' फ्रा सनाजों दानाय फासा फल्ल' जुमखा, बैग्रि बिबार, खेरेदाय, खिरुदुल, बावला आरि खोमायाव गानग्रा लु बाहायो। ओ दा गन्थंआव गानग्रा गहनानि बिथोराव दङ नलद। बियो रोखोम से सनाजों दानाय बेंखन महरनि स्लिम गहेना। आरो बेबादिनो आखाइयाव गानग्रा माखासे गहेनाफोरनि बागै बुंनोसै आं।
औ।
नोंथाङा सिगाङावनो बुंलांखाबाय आसान सांखा। बेखौ गुबैयै हाबा जानाय आइजोफोरा गानो। बेखौ लैथोआव मोननाय संख'नि खलथाखौ हाख'नाय बेंखन महरनि गुफुर गाब ओ। दा सिगाङावनो नोंथां बुंलांनाय बायदि हिनजावफोरा फिसाय थांना थानाय समाव बे आसानखौ गानो। नाथाय फिसाया थैयोब्ला बे आसानखौ गाननाय नेम गैया। ओ जि जिखि जाया मानो बे आसानानो हिन्जावफोरनि फिसाइ दंनाय गैयैखौ सिनायथि होयो। आरो बेबादिनो मोदोमाव गानग्रा माखासे लोनि बागै बुंनोसै ओ पायेल बेयो रुफाजों बानायनाय रोखोमसे माला बेखौ लैथिनि मुक्ताजों बानायनाय जायो बेयो जोबोरैनो बेसेन गोसा बेनिफ्राय थानखा सिरि दङ रोखोमसे गहेना बेयो रुफा एबा सनाजों बानायनाय रोखोमसे गोदोनायाव गानग्रा माला दा बिदिब्ला नों नोंथां ओ नोंथांजों दिनैनि बे आयदानि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै
औ जागोन नोंथां
अ दे बिदिब्ला नोंथां
औ नोंथां